हेलौ
हेलौ ओं नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांनिसिम गा ओ गोजोन फुंबिलिनि हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
ओं नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम बावहरबाय।
ओम नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन। ओ नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रियैनो दं आं।
आयदायानो जाहैबाय ओ जेनेबा ओ संनाय-खावनाय।
औ।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
संनाय-खावनायाथ' बांसिनानो जों हिनजावफोराथ' बांसिनानो संनाय-खावनायावसो थाखानांगौ। दा आंनि मोजां मोननाय ओंख्रिफोरानो जाहैबाय बांसिनानो सबाय सामुफोरखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरोना अनलाजों दाउ आरो ओम
ओम
इदिनो मा होनो नारजिजों अमा दा जोङो अनला सङोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमग्रोनांगौ माइरंखौ सोमनानै जोङो देनानै लानांगौ आरोना गुन्दै खालामनांगौ आमफ्रायो बिनिफ्राय जोंनो अनलाखौ संनो थाखाय खारैबो नांगौ खारैखौथ' नोंथाङा मिथिखायो खारैया मानिफ्राय जायो
औ
खारिया बांसिनानो मा होनो थालेरफोरजोंबो बानायो आरोना नोंथां
औ
आरो मा होनो बैयो नालेंखर बिगुरफोरजोंबो बायो दा बां अनला अनला अनला गुन्दैयाथ' जाहैबाय ओमफ्रायो बिनिफ्राय खारै आरो जोङो दाउजों सङोब्ला
जों गिबियावनो दाउखौ एवफ्रामग्रोनांगौ आरोना एवदो दाउखौ एवनानै ओमफ्राय ओ मस्ला मस्लि होदो बानलु संख्रि होदो बिनिफ्राय औ
औ ओम
आंनिखौनो खोनाफिनदों नोंथां मा जि एसे इक' हाबनाय बायदि मोनदां
औ
हेल'
औ नों खोनादों नोंथां
अ ओं मोजां खोनाबाय दे इनिफ्राय ओह उम दाउखौ एवनानै दाउ बेदरखौ एवनानै मस्ला मस्लि होनानै एवनानै माने एवफ्रामनानै मोजां एवनानै दै होनांगौ आरो ना खनसे एवनानै दै होदो दै होखांनानै ओ दैया जुदि ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौब्ला बेदराबो मोन बेदरखौ माने मोनहै होनांगौ आरोना एसे गोबाव गोदौ होनानै बेदरा मोनबाथाय अनला गुन्दैखौ मा होनो माइरं गुन्दैखौ होदो आरो इदिनो नोंनि गोसो फ्र' फ्र'बो होजायो गोजौनिफ्राय स्रो स्रो होजायो आरो आमफ्राय खायफाया दैजों लगायनानैबो होयो जेरैबो होजायो आरोना नोंथां नेनिफ्राय उम गुन्दैखौ होखांनानै खारैखौबो नांगौ आरो खारैबो बोबानो माने ओम अनला ओंख्रि जाहैबाय आरो एरनानै होबाय थानांगौ आरो नंङाबा लाथा खायो दा नोंथांआ नोंथांआ माओइदि संङो बिदिनो संखायो दा नोंथांआबो
ओह‌ औ नोंथां एखेयानो जेनोबा ओ अनला दाउजों लोगोसे बे मेवआ नै दा मोनज ओ एसे एसे दानि एसे सिगांआदि मोनजादों मेवा ओ‌ जेनोबा बेखौबो बेखौबो हो होनानै जादों आरो
ओ
गोबां जाबोबाय बेखौ होननानै मेवा अनला मेवा दाउ
औ गोथावानो जायो औ मेवाइजोंबो दा नोंथाङा सबाइ ओंख्रि संनायनि फारसे एसे फोरमायदो।
ओ सबाइखौ संनायाव जों जेनेबा ओ सिगाङो रुनानै रुनानै लाग्रोबाय सबाइखौ
औ
जेनेबा बेदरफोर नाफोर होयोबा जेनेबा नाफोर ना होयोबाबो बेदर होयोबाबो जेनेबा एवनानै लाग्रोबाय।
औ।
ओ ओमफाय इदिनो माबाबाय मा होनो ओ स' एसे एवफ्रामनानै दहाय नों फोरमायलांनाय बायदिनो एसे एखेफ्रामानो जायो। जेनेबा उम दाउ। दाउखो एवफ्रामनानै दै होबाय दै होनानै ओमफाय जेनेबा ओ सबाइ रु खांनायनियावबो एसे जेनेबा सागंफोर सानानै लाबाय ओमफाय बिदिनो माबाबाय मा होनो दाउआव हर हरबाय ओमफाय बिदिनो ओ हालदै आरि होबाय संख्रिफोर होबाय। ओमफ्राय बिदिनो दसे गोबाव दोनहाबनानै ओमफ्राय जेनेबा मोननो लागायाव मस्लाफोर मगा जोंहा जोहादि दङ मोनसे मगा दुन्दिया होननाय। औ बेखौ मोदोमनायनि थाखाय होयो आरोखिना।
औ मगा दुन्दिया माने जोंखै गंगार दुन्दिया होनो खोमालाय बेखौ?
औ
जोंखैजाय गंगार दुन्दिया होनो औ औ सु एसे सु सु गोनां ना औ बिराद गोथाव मोदोमोना बियो।
औ मोदोमो।
औ। आरो नारजिजों अमाखौ अमाखौ जों संनायखौ एसे फोरमायदो नोंथां।
औ नारजि अमा होनोबाथ' जोंनि माबानि ओ जोंनि मोन मा मोनसे माबा फेभब्रेट ओंख्रि जाबाय जेनेबा। फेभरायत ओंख्रैं नार नारजि अमाया। उम जेनेबा जोंथ' नारजिखौ डाइरेक्टलि जानो हाया। ओ नारजिखौ जोङो। माबानिफ्राय फाथोनिफ्राय फास्त फोराननानै लानाय जायो ओ जेनेबा फोरानखांनानै ओमफ्राय बेखौ जेनेबा गोबाव ओ उननि समफोराव जेनेबा गोबाव दोनहाबनानै जानो थाखाय जेनबा लाखिनानै लाखिनो हायो जेनबा।
औ।
थिनानै दोननो हायो आरो।
उम।
खाथुमनानैफो दोनो जेनबा बस्थाफ्राव सोनानै नोङाबा बिनि अनगा माबा मोनसे बिदिनो मोजां बुस्थुफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो। ओमफाय जेनेबा जानोबा जानोबा बेखौ हाननानै जेनेबा दैयाव सोमनाय जायो।
औ
नारजिखौ फास्टआव दैयाव सोमना लानाय जायो बेनि उनाव जेनेबा ओ दिनै जानोबा ओ थांनाय मोनानि थांनाय मोनायावनो दैयाव सोमना दोनखायो आरोखि जानोबा माने औ ओमफाय जेनेबा नै दिनैहाय दा संनोबाथाय ओ माबा बाय दैयाव सोमनाय दैनिफ्राय बोखांनानै माने सुबाय आरो।
उम।
औ बिदि खालामो ना?
उम खालामग्रो‌ उम।
ओं जेनेबा ओमफ्राय ओ सुनानै ओमफ्राय बिदिनो ओ दैजों माबायो। उम गोदौ होयोना बेखौ?
औ औ खारै होनानै गोदौ होयो।
खारै होना गोदौहोबाय गेब्लेहोयोना?
औ
औ ओमफ्राय जेनेबा बेदर फोरखौ दहाय बुंनाय बायदिनो एवफ्रामना लानानै ओमफ्राय उनावहाय माबाबाथाय रुय एसे रुयनाय बायदि जाबाथाय हरो आरो
औ औ
औ
नोंथाङा जानो गोथाव मोनखायो दा नारजि अमाखौ
औ नोंथां मोजां मोनो।
औ आंबो जोबोर गोथाव मोनो नारजि अमा।
अनला मेवा दाउ ओ सबाइजों जेनेबा सबाइजों दाउ बेफोरबायदि ओंख्रि
औ सबाइजोंथ' गोबां संनो हायो सबाइ साम'बो संनो हायो दाउबो संनो हायो
औ सबाइ साम'
दा बेबायदिनो अनलाफोरजोंबो गोबां रो खोमनि लगायनानै संना संना जानो हायो आरोना आलुफोरबो आलुफोरबो होजायो आरो दाउ बेदरानो जा मेवाइफोरानो जा गासिबो माने लगाय मोदेर संनानै जाजाजोबो आरोना नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जेनेबा नाफामखौबो मोजां मोनो।
औ औ नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथां एसे फोरमायदो।
औ जेनेबा ओ ना मोननाय बोथोरफोराव मानसिफोरा दे बानायनानै दोनो नाफाम हासुं सिङाव सोनानै दोनो जेनेबा ओ जेनेबा बिदिनो उम नाफामजों बे नाजों लोगोसे हासुं सिङाव माबा ओ नाल'सोआ जेनेबा थास' थास' बिखंफोर बेफोरबायदि सोनानै होफायोना नोंथां? नोंथाङाबो मिथिखागौना एसेबाबो जेनेबा औ बेफोरबायदि सोनानै दोननानै बेफोरबायदि ओ सोनानै जेनेबा ओ हा माबायाव औवा हासुङाव सोनानै जेनेबा थालेर बिलाइफोरजों आरामै मा होनो बार सिङाव हाबनो मोने जाहाथे सिङाव बार हाबनो मोननि बेफोरबायदि खाथुमनानै दोननानै माने मा ओ दोननाय जायो आरोना जेनेबा ना नाफाम बानायनाया ओमफ्राय जेनेबा गोबाव दोननानै जेनेबा बोसोर ओ बोसोर बोसोरथ' नंलिया जेनेबा बोसोर बोसोर नंलायाबाबो जेनेबा दान माखासे दानफोरनि उनावनो ओ नाफाम बाथोन बेखौ जानो हायो आरो माबानानै बाख'नानै संनानै उम
दाथ' जोंखैजाय बारा नाफाम बानायनायानो जाला। बांसिनानो नाफोर मोनबाबो डायरेक्ट जानायसो जाखायो जोंथिंजाय बांद्राय ना मोना ना नोंथां। नोंथांमोनथिंजाय मोनसोगारो नामा नाफोरखौ?
औ नोंथां मोनो जोंनिखै दैमा दङ जेनेबा गुरहैयो गोरोमहैयो आसारा जेजों सारो बेफोरबायदि दाबो दङ
अ जोंनि थिंजाय बेबायदि दैमायानो गैया बांसिनानो बिदिनो जाम्फै दंग' बेफोरबायदि दं आरो बेफोरावबो बारा ना मोना मालाबा सान्दुं दुंबा एसे एनै मोनो बाथोन जानो आन्थाल' मोनो
उम जेनेबा सिगांनि दिनफोराव थ' बिदि दुब्लि फोथारफोरावबो मा होनो माइ गायबा मारैबा माने हमनानै मोनोमोन आथिखालावथ' बेफोरबायदि नुनो मोनला
औ
जेनेबा गोदान टेक्नल'जिनि बे ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय बेफोरबाय दियावनो मा होनो बेफोरनि जोलैया मायो दानफ्ले जायो आरो बेफोरबायदियावबो खम जालांबाय दुब्लि फोथारफोराव जेनेबा नाया
ओं ओं दाथ' नोंथां जोंना समाबो जागासिनो जासिगोन औ
औ ओ नोंथांजों जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै संनाय खावनाय बिदि माबाफोरनि सोमोन्दै रायलायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों
औ
सानो उनफोरनि समाव माने रायलायनो मोनबावगोन ना नोंथां ओं एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों
औ गोजोनथों